हेलौ अ
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों औ ओं खोनादों
अब्ला जोङो दिनैनि टपिकखौ सावरायदोनि ओ दिनैनि टपिकखौ जोङो लानि जेनेबा। ओ जोंनि। ओ। जिउ खुंनाय। जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय। बेनि बागै जों सावरायगोन।
अ थारैनो। सावरायजागोन दे।
औ। ओ जेनेबा नों थाङा ओ जिउआव मा मा मावबोखो बेनि बागै एसे फोरमायदो गिबियावनो।
जिउआव मावबोनायाथ' दायो उन्दैनिफ्राय बुंनो थांबाथ बिमा बिफानि सायावनो जानानै देरबोबाय आरो दायो।
औ औ। बेनि
बेनो जेनेबा माबायदि मिथिनो लुबै दों नों।
औ।
माबायदिखौ बुंनांगौ बुं।
हेलौ।
हेलौ।